अ हेलौ आंनि रावखौ खोनाबाय दा औ औ खोनादों उम
मा खालामगासिनो नोंथाङा दा?
आङो दा ओरैनो जनानै दङ आरो
औ। आंबो इदिनो दङ र'
अह थ' नोंथाङा होनदो
अह अह मानि सायाव रावरायगोन जेनेबा जोङो बैसागोनि सायाव आवरायनो लादों नङा होमबा?
अह अह
जोङो ओमफ्राय बै जेनेबा नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा फंनैसो जेनेबा जों ओ बैसागोखौ माबायदि ओ माबा खुंलांनाय जायो बा फालिलांनाय जायो। बुंना होनो हागोन नामा?
माने जोंनिथिंजाय जोंनि ओनसोलाव माने बांद्राय जोङो बैसागुफोरखौ बांद्राय ज' ज' मानाया आरो माने गाव गावबागावनो बानायनाय जायो। ओमफ्राय आंबो माने बांद्राय जोंना माने गामि ओन्सोल नङा नालाय थ' माने मानसिफ्राबो ओ ओंखारलाबाया आरो ज' ज' गाव गावबागावनियानो बांसिन माने बानायनाय जायो बैसागुफोरखौ। ओमफ्राय माने आंबोथ' न'आव थानाय जायाखैना। बायेरायावसो थादों आंबो, थ' बैसागुफोरखौ माने आंबो बारा बानायनाय जायाखै आरो थ'
अ
बारा जेबो जोङो खालामा जोङो न'आवनो जानाय-लोंनाय खालामो सोरबा मानसिफोर फैबा ओ फैबाय बेबायदि आरो आरो ओमफ्राय जोंबो सोरबा लिंहरबा जों बिसिनावबो थांबाय बेबायदिल' आरो बांद्राय जोंना जानाय-लोंनाय माने मोसानाय बेफोरबायदि बांद्राय ओरै खालामा आरो जोंनिथिंजाय
औ औ।
ओमफ्रायथ' नों नोंथांमोनहालाय मारैथो बानायो बैसागुखौ।
अ जोंना गिबि बैसागो होनबा जोङो माने ओ माने मोसौखौ जों माने ओ माबानि लास खालि मा होनो ओ फार्स्टआवनो जोङो माने मोसौखौ थुखैनानै लाव फान्थावनि दि माला गानहोनानै हालदै होनानै मोसौखौ थुखैनानै माने मोसौ दिर दिरुंफोरखौ गोदान होनानै माने दुब्लियाव खाहैनाय जायो आरो इ देग्लि लेथि बिलाइजोंओ बुज्रावना लांनानैहाय उनावहाय बे बिलाइखौ गलियाव थेबनानै दोनलांनाय जायो आरोना। खोनादोंना नोंथां ओमफायहाय फैनो ओमफाय ओ-मोसौनोहाय फुङावनो सिखारांनानै मा होनो सौ सबायजों आरो मा माइरं जोंहाय लगायनानै सौरो ना मा होनोखौ एवनानै जाहोनांगौ जाहैयो आरो ओमफ्रायो फोथा फुनना होयो मोसौखौ थुखैखांनानै एसे थाव होन थाव गोथां जानाय होनानै ओमफ्राय मा होनो मोसौनि नि बिखुंफोराव खोथा फुननानै होयो आरो। ओमफ्राय उनावहाय ओ नेक्स्ट मानसिनि दिनखालि एक थारिख खालि ओमफ्राययो न'खरनि जेनेबा बाथौफोरखौ बा मन्दिरफोरखौ साफा खालामनानै ओमफ्राय मन्दिराव साथिफोर लगायनानै थायो जेनेबा गेदेरखौ बिमा-बिफाखौ खुलुमनाय जायो आरो बा गामिनि बोराइबा सोरबा बिमायं जानायफोरखौ बिमानै बिदिफोरखौ आरोना खुलुमनाय जायो आरो। माने एक थारिख दिना खालि ओमफ्राय उनावहाय दुइ तारिखनिफ्राय जों गामि गामि मोसानो ओखारनाय जायो आरोना खाम-जथा, सिफुं बिदि लानानै गासिबो गामिनि बोराय-बुरि गथ' गथाइ ओंखारो आरो ओमफाय सोरबा सोरहाबा सोरहाबा न'आव आलासिफोर फैबा संनानै जा जाहोनाय जायो आरो अमा बेदर माबा माबि लाबोनानै, बिदि इदि खालामो जोंनिखिजाय। जेनेबा न'खर न'खर बयाबो आलासि फैयो नालाय बैसागुआवथ' ओमफ्राय न'खरावबो रंजानाय बाजानाय जायो आरो न'खर नख न'खरनि गोजाबो जायो होननानै बुंजायो माने जोंनिहाय ओमफ्राय आरो गामिनि फोरजोंबो ओंखारनांगौ जायो नालाय जोंनियाथ' गामि ओनसोल ओनसोलनि नालाय, ओमफ्राय ओंखारनांगौ जायो आरो गामियावबो। खोनादोंना नोंथां? औ खोनादोंना? औ। नेटनि प्रब्लेम जादों नामा नोंना?
ओ नेटनि प्रब्लेम जादों खोमा। औ जादों खोमा माने बांद्राय फन थाङा थाङा जादों आरो।
अ जेबो नङा।
औ।
थ नोंथां ओमफाय ओरैनो नों-नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा जों बैसागुआव मा कालारनि द ख'ना गाननानै बा फास्रा लांनानै ओ मोसानाय जायो? बर'नि
ओ जोङोथ' बांसिन गोमो येल्ल' कालारनि दख'ना गाननाय जायो। ओमफ्राय जोङो गोजा कालारनि ब्लाउस गानो आरो। ओमफ्राय जोङो गोजा कालारनि जोमग्रा लायो बा जोङो आर'नाइ लायो। बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय जोङो ओ फुल बिबार खानायाव खाथ'बनानै लायो आरो। ओ एसे जों बेबायदि स्पिं खालामोना जोङो।
ओं।
ओ ओमफ्राय हौवाफ्राथ' बांसिनानो गामसायानो गानो। गामसा आरो आर'नाइ लायो ओमफ्राय माने ओ बेबायदिनो आरो।
अ आर'नाइ गस्ला गानो आरोना हौवाफ्राबो। दानि दाथ' सिगांथ गेन्जिफोर गानोमोन ओमफ्राय दाथ' आरो आर'नाइ गस्लायानो ओंखारखाबाय बर'नाबो बिदि गानो ओमफाय अ ओमफ्राय जेनेबा जोंनि बर'आवहाय मा मा दामग्रा दङ जेनेबा नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ आंङोथ' बारा मोन्थिया आङो एसे एनैल' मोन्थियो आरो। जेरै
अ
खाम, सिफुं बेबायदि जाबाय। बेफोर बायदि दामग्रा जाबाय बेखौल' मोन्थियो आङो।
अ
ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा आंखौ एसे मा मा खालामो बैसागुआव नोंथाङा?
बैसागुआवथ' इदिनो जेनेबा जोङो मोसानो जेनेबा बैसागुआवहायथ' बयबो मोसानो ओंखारो नङा होमबा सेंग्रा-सिख्ला, बोराय बुरि ओमफायथ' बेहाय जोङो माने गासिबो गावनि बर' हारिनि दख'ना गोमो बिदन गाननानै ब्लाउस गोजा ओमफाय जोमग्रा गोजा लानानै जोङो माने आर'नाइ गोजा लानानै माने ओंखार लाङो आरो मोसानोथ'। ओमफाय जोङो खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, गरखा इदिनो लानानै थाङो आरो मोसानो थाखाय ओमफाय हारमुनि
औ औ।
ओह दाम दामो आरो ओमफ्राय खुगा मेथाइ जेन'बा जोङो बैसागोनि सिगां एसे लिरनानै लाखा खायो आरोना खोनादोंना नोंथां? ओं बिनि थाखाय ओमफ्राय जोङो औ खोनादों
औ ओं नोंथाङा माबा होनदोंमोन
औ औ खोनायाखै नामा?
ओहो अ होनबा दे जागोन ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङा मा नोंथांमोनहालाय बैसागुनि दिनाव मा मा जायो?
अ जोंनाथ' बेहाय मेन अमा बेदरानो जायो आरो ओमफफ्राय आंहा अमा बेदर जाया नालाय ओमफफ्राय नाफोर जायो ओमफ्राय ब्रयलारफोर ओमफ्राया लकेल फोर जायो आरो।
थ' नोंथाङा मा मा जानो फसायो आरो बेबायदि बैसागुवारि ओरैनो दिनाव
अ ओरैनोथ' बांसिनानो आजिखालि ब्रयलारखौनो जायो होनजायो नङा होमबा मानसि फोरा लकेलथ' दाउ बांद्राय फिखाला नालाय गामियानो जााबा टाउनानो जाथ' रावबो लकेल दाउ फिसिखाला बांसिनानो ओमफ्राय जोंनाबो बिदि बां द्राय गैया ना लाय ओमफफ्राय ब्रयलारफोरखौनो लाबोनानै संनानै जायो आरो बांसिनानो
औ औ नंगौ थ' माने आंथ' औ आङो माने जोंबो न'आव बैसागुनि दिनाव बेग बायदिखौनो जायो बारा माने जेबो स्पेसियेल बानायनाय जाया ओरैनो नर्मेल दिन बायदिनो बानायनानै जायो ओमफ्राय एसे अमा अह अमा बिथै गोनां बेफोरबायदिखौ माने अमा एवनाय बेफोरबायदिखौ जानो मोजां मोनो आरो बैसोर
एसे
औ औ
ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथांमोनहालाय ओम औ औ
बुं खोनादों